ना नोंथां।
नोंथां।
औ नोंथां ओ खुलुमबाय। ओ आङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथाङा आंनो माखासे हान्था मेलानि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां थारैनो हागोन ओ
अ।
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथां गिबियावनो। दा आं नोंथांनो हान्था मेलानि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनोसै। जोंङा हान्थामेला होनना बुङोब्ला जोंनि सानफ्रोमबो नि बिलाय ओ राहा थांलाय फैलाय लामा होननानै बुङोब्ला जोंनिया हानि लामा जाहैबाय, दैनि लामा जाहैबाय। आरो अख्रांनि लामा जाहैबाय। अख्रांनि लामायावनो जाहैबाय जेरै- उरां जाहाजफोर बिरनाय लामाफोर जाहैबाय बेफोरखौनो बेफोरनो माने हान्था मेलायाव गोलैयो आरो। दा जोंनिया हान्था मेलाया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जोबोर गोनांथार मोनसे बाहागो। हान्था मेला गैया हान्था मेलाया मोजां नङाब्ला जोङो सानफ्रामनि जिउ खुंनायाव जोबोद जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन आरो। हान्था मेलाया मोजांब्लासो जोङो सामफ्रामबोनि जिउ खुंनायावबो एसे ओ सुबिदा जागोन। दा हान्थामेला मोजां जायोब्ला जोंनिया मा मा सुबिदा जायो होनना बुङोब्ला हान्था मेला मोजांनि जायोब्ला जोंनि ओ खाथ जोंनि ओनसोलाव माने मोजां मोजां फसंथान फोर गायसंजानो हागोन। मोजां मोजां फरायसालि गायसनजानो हागोन। बेनिफ्राय दारिमिनफोरा जौगागोन। बेनिफ्राय जोंनि जायगाफोरा एसे जौगासिनगोन आरो जुदि जोंनि हान्था मेलाया मोजां जायोब्ला आरो लोगोसे हान्था मेलाया मोजां जायोब्ला मा मा सुबिदा जाबावो होनना बुङोब्ला
हान्था मेलाया जुदि मोजां जायोब्ला जोंनिया सुबिदाफोरा जोंनि थांलाय फैलायनि सुबिदाया मोजां जायो जोंनिया समफोरखौ जोङो माने जोङो थांलाय फैलायाव समफोरखौ जोङो खम समावनो जों गोजान लामा थांनो हायो हान्थिनो हायो बेबायदिनो जायो आरो आरो जोङो सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायावबो माने गोबां माने रां आर जिनो हायो बेखौ बुंजायो जोङो माने हान्था मेला दावबायनानै माबा माबि जोङो गुबुन जायगायाव फालांगि खालामहैनानै जोङो हान्था मेलानि गेजेरजों अब्लानिया जोङो माने मुलाम्फाबो जायो जोंनिया गोबां हान्था मेलाया मोजांब्ला हान्था मेलाया मोजां नङाब्ला जोंनिया गोबां उसुबिदा दङ। जेरै जोङो जुदि गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोब्ला जोंना हान्था मेलायानो जुदि मोजां नङाब्ला अब्ला जोङो गोबां सम जोङो ओरैनो दैयाव हगारनांगोन जोंनिया समा ओरैनो थांगारजोबगोन जोङो बहाबा से नै घन्टायाव मोनहैनाय लामायाव जोङो बहाबा जोङो ब्रै बा घन्टाबो लानो हागौ हान्था मेलाया मोजां नङाब्ला आरो जुदि हान्था मेलाया जुदि गेजेरावनो जुदि हामथाराबा माने बहाबा दलंनो बायनाय दङब्ला बहाबा बेबायदिनो गाज्रिथारबा बेबायदिबा जोंनिया माने जों थांनोनो हानाय नङा आरो गुबुन साबसे जायगायाव बेबायदिनो आरो जोंनि हान्था मेलाया जोबोर गोनांथार आरो दा मोनसे खोथा बुंबावोब्ला हान्था मेलाया माबायदि जोंनियाव जेंना सोमजिहोगोन जुदि हान्था मेलाया मोजां जां नङाब्ला बेखौ जुदि बुंबावोब्ला जोङो हान्था मेलाया जुदि मोजां नङाब्ला जोङो सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जोबोर जेंना मोगा मोगि जानो गोनां जागोन बेफोरनो जाहैबाय जोङो बेसेन मुवा बेसादफोरनि बेसेना बांगोन हान्था मेलाया जुदि मोजां नङाब्ला आरो जोङो बुंनो हायो जोङो नांगौ बेसादफोरखौ जोङो समाव मोननाय नङा आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो नांगौ बेसादफोरखौ खायसे खायसेखौ जोंङो मोननायानो नङा दा जेरै जों मोनसे बिदिन्थि हिसाबै लायोब्ला जोङो मोनसे बेरायग्रा जायगा हमनानै ला जाय जायगाया माने गोबां गोजान माने हाजो खर'फोर बायदि जायगायाव दङ जे जायगायाव गारि मथर फोर मोनहै स'आ दा बेबायदि जायगायाव जुदि सासे मानसिया खस्थ' मस्थ'यै मोनसे जाग्रा मुवा बेसादखौ जुदि गोजौआव जुदि बियो फाननो लाङोब्ला अब्ला बियो ओइ बै बायग्रा मानसिफोरा जुदि बेखौ जानोब्ला गाहायाव जेसेबां मोजां दामै मोनदोंमोन बियो गोजौआव एसेबां खम दामाव मोननाय नङा। बियो गोजौआव फानग्राया बेखौ नै गुन एबा थाम गुन बारायाव बेखौ फानखागोन मानोना बेखौ बेयाव लाबोनायाव गोबां खस्थ' जादों। मानो खस्थ' जादों होनना बुङोब्ला जोंनिया बै हाजोसिमहालागै जोंना थांग्रा लामायानो गैया। दा बेबायदिनो जों बायदिसिना बिदिन्थिखौ नोजोर होनानै जोङो बुंनो हायो जि हान्था मेला जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो बेयो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जों मोनथियाजासे जों जोङो नोजोर होफ्लाङा जासे बियो गोबां माने जोंखौ हेफाजाब होबोगासिनो दङ जों बेखौ मोनथिस'आनो जों सानफ्लाङानो होनै जि हान्था मेलाया जोंनो माबायदि गोनां बेजों सानफ्ला मानोना जोङो नांगौ बायदि मोनबोगासिनो दङ नालाय जों बेनिखनो बे ओंखायनो जोङो मालाबा समाव सा- ओ सानफ्लाङा जे बियो गोनां बु स्थु होननानै सोमोन्दै फोरमायनानै होदो मा मा सानो नोंथाङा बेनि सो
औ ओ जोङो हान्था मेला राहा होननानै बुङोबा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम जोङो थांनाय नङा होमबा नोंथां? बे थांनायनि राहा जोङो बेखौ हान्था मेला राहा होननानै बुङो आरो जोङो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम थांनाय जोङो बेखौनो दावबायनाय बा हान्था मेला होनना बुङो। बेबायदिनो जोङो ओ जोंनि गोदो गोदाय जु गनिफ्रायनो बेयो जोंहा सोलिबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों मोनसे हान्थाामेला राहा बा दावबायनाय बे गुबुन गुबुन बिथिंनि जानो हागौ जे दावबायनाया जोंहा मोनसे जायगानिफ्राय मोन से जायगासिम जोङो आदारनि गोनांथियाव जोङो दावबायनाय बा जोङो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम जोङो मोनसे बेरायनो थाखाय थांनाय बा जोङो सोलोंथायारि दावबायनायनि थाखाय थांनाय बा जोङो बबेबा मोनसे हादोरखौ जोङो नायबिजिरनो थांनाय बा बबेबा मोनसे जोङो पिकनिक स्पट बा माखासे गार्देनफोरखौ जोङो नायगिदिंनो थांनाय आरो बबेबा मोनसे जोङो बायखोन्दा नेरसोनफोर जोङो बेखौ नायनो थानाय नङा होमबा नोंथां जोङो बेबायदिनो जोङो हान्था मेला राहा बा दावबायनाय बेखौ जोङो मिथिनो हायो। जोङो गोदो गोदायनिफ्राय जोङो साननानै नायोबा बै समाव जोङो अन्थाइ मुगायावनो दावबायनाय खान्थिया दङमोन। जे बिसोरो ओ जे न' आबुङै बा उदाङै न' लुनानै जानो रों ङामोन बिसोरो बिसोरो हाजो खंखर अन्थाइ दन्दर बेफोराव थानानै जिउ खुंबोदोंमोन। बिसोरो बेयाव बे समाव माखासे आ-आदारनि गोनांथिनि थाखाय ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनानै आदार नागिरहैनानै बे जायगायावनो थायोमोन। आरो बेबायदिनो जोङो ओ बेखौबो मख'नो हायो जे जोङो बे समनि उननिफ्राय जोंहा माखासे ओ न' लुजेननो बा रायजो जा जेननोबा जोङो गामि खालामजेननो रोंदोंमोन। बे समावबो जोंहा हान्थाामेला राहाया खोब मोजां नङामोन, बे समाव जोंहा बेबायदिनो सायखेल गारि मटर गैयामोनखाय बे जाहोनाव सुबुंफोरा थाबायनानै जे गोजान गोजान जायगायाव थांनो गोनां जायोमोन आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे ओ लोमजानाय साजानाय जायोबा जोङो डक्टर अजा बा डक्टरफोरनाव थाङोब्ला जोङो बेबायदिनो गोजान गोजान जायगायाव थांनांगौ आरो हान्थाामेला राहा गैयिनि थाखाय लामा ससेयावनो थै गोमाबाय बा जोङो गारिफोरजों सो जोङो साजाखौ जों जोङो लांनाय जायोमोन। बे समाव सान्दुं अखा लोगो मोनलांनाय गोबाव सम नांनाय बेफोरबायदि जायोमोन। बेनि उननिफ्राय जोंहा माखासे ओ साइकेल आरो गराइ गारि बिदिनो मोसौ गारि ओंखारलायनो बिनि उनथारनिफ्राय आरोबाव जोंहा साबसिननिफ्राय साब सिन जालांनो हमदों। जोङो सुबुंफोरखौ ज' ज' जानानै जोङो लामा खोनाय जेरै हा खदालजों हाजावनानै लामा खोनाया बेखौ नुबोग्रोदों, बेनिफ्राय जोङो हानजा जानानै माखासे जे अन्थाइ दैमाफोराव जोङो अन्थाइ लायनानै लामा खोनाय जोङो बेखौ नुबोदों बेबायदिनो फारि फारि लासै लासै दावगाबोनानै जोङो दा जेरैहाय जों आथिखालाव जों गोबां जौगाबोबाय जे जोंहा माखासे फा कानि लामा बेफोरबायदिसिम जोङो मोनफैबाय आरो जोंहा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दावबायदिङाफोर बा दावबायग्रा जोंहा मोनसे बिरोंदामिनजों जौगानाय जोंहा दावबायग्रा मा होनना बुंनो बेखौ गारि मटर मोननो हाबाय। जेरैहाय जोङो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगा गासिम थांनो जोंहा लामा सामानिबो जोंहा बा हान्थामेला राहानि राहा लामानिबो जोंहा जौगाबाय जेरै जोङो माखासे फाखानि लामाफोर मोनबाय जोंहा सोरखारजों गनायजानाय माखासे राजा लामाफोर मोनबाय। आरो बेबायदिनो जोंहा गामि गामि जोंहा बेबायदिनो ओ मोजां लामा बा फाका लामा मोननो हाबाय आरो बेबायदिनो जोङो ओ बिरोंदामिनजों जौगाहजानाय माखासे गोबां गारि मटरफोरखौ जोङो मोननो हाबाय बेनि गेजेरजों जोंहा जोंनि हान्थामेला राहाया लासेैनो जौगाबोदों। दा जोङो हान्था मेला राहा बा दावबायनाय जोङो आङो दावबायनायनि सोमोन्दै बुंनो फंनैसो बुंनो सानदों। जे जोङो दावबायनाया गोबां रोखोमनि थायो आङो एसे सिगाङावनो बुंखादों। माखासे जायगा नायदिंनाय बा मा खासे बेबायदिनो सोलोंथायारि दावबायनाय दा सोलोंथायारि दावबायनाय होननानै बुङोबा बै दावबायनायखौ जोङो जाय सोलोंथाइयाव जोङो फराफारि आयदायाव जोङो थिखाना होनाय मोनसे सोलोंथारि दावबायनाय बा लावखार ओंखाम जानाय बै जाय बै बनि ओंथि थियानो जाहैबाय जोङो फरायसालिनि फरायसाफोरखौ हानजायै आरो फोरोंगिरि जयै जों जोंहा मोनसे जायगासिम जोङो दावबायनो थांनाय। बा मोनसे जायगासिम जोङो बायखोन्दा नेरसोन नायनो थांनाय। बे थांनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो माखासे सोलोंथाइफोरखौ जोङो फरा बिजाबाव मोन जोबा आरो जोङो फरा बिजाबाव सावगारि आरो लिरनायजों जोङो मोननो हायो नाथाय जोङो मोगथां महर नुनो मोना जोङो बेखौनो मोगथां महर नुनो थाखाय बा मोजाङै ओ साबसिनै जोङो गोसोखांहोनो बा मिथिहोनो बा बुजिहोसिननो थाखाय बैफोरबाय दि बायखोन्दा नेरसोनफोराव थांनानै जोङो मोगा मोगि जाहैनाय बा जोङो मोगथां महरखौ नु नायहैनाय बेफोरसिम जोङो थांनो था थाखाय बे फराफारि आयदायाव सोना होनाय जादों बेबायदिनो जेरै जारिमिनफोरनि जोङो मोनसे बिजाब फरायोबा जेनबा फरा आयदायाव जारिमिनफोर दङबा बै जायगाखौ नायहैनाय आरो बेबायदिनो जोङो ओ बेयाव दावबायनाय बा लावखार ओंखाम जाहैनाय बेनि सोमोन्दैआ गोनांथियानो जाहैबाय बै जायगानि जोंहा माखासे आबहावा माखासे जोङो सुबुंफोरनि थानाय जानाय हुदा बै फोरखौ मिथिनो हानाय आरो बेफोरनि सायाव जोंहा माखासे रेबथुमलाय लिरनाय आरो बेबायदिनो जोङो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम बा सोलोंथाइयारि दावबायनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बै जायगाखौ खौ जोंहा नायदोंहैनाय बै जायगानि थासारिखौ नायहैनाय बै जायगायाव मा दं मा गैया आरो बै जायगानि मानसिफोरा मा माबायदि सोलियो बै जायगानि मानसिफोरा माबायदि जोंहा रायजो जाबोदों नङा होमबा नोंथां दा आंनि फोरमायनाया बेनोसै नोंथां ओ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों जे माखासे हान्था मेला राहानि सोमोन्दै आरो हान्था मेला राहानि सोमोन्दै जोङो सावरायबाय। गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ नोंथां।